अ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन हामगलायनायाव बारहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथाङा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
अ आंथ' दा ओंखाम जाखांना जिरायना दं नोंथां।
औ आंबो आं खिरायाखै बारौ एसे उन्दुनानै
औ औ
मानानै ओरैनो माथो माने उन्दुख'नाखै माने ओरैनो उनदुगलांनानै दं। औ नोंथां बेनिफ्राय दिनै नोंथांजों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जादों एसे जों रायज्लायगोन सरासनस्रानि बाथ्रा। आरो बेनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा रायलायलांगोन बेनिफ्राय दा गिबि बेयावनो आंथाखौ सुस्रांनो नागिरदों ओं नोंहा मालाबा जुनारसालियाव थांफेरना मोनबायना।
अ थांनायालाय थांनो मोनदों थांदो। थांदो थांनायालाय आंना जुनथाराव थांनायाथ' जिबनाव खेबथाम जाबाय नोंथां जुनार सालि नायनाया
औ नोंथाङा आं खेबनै थांबाय थांनायालाय उन्दै समाव गासै बेनिफ्राय गेदेर जानानै गासे
अ आंना रिसेन्टलि थांनाय जादों आरो ए बिसि निदायाखै सप्तासे ना सप्तानै जाबाय नोंथां।
औ आ। बिदिब्ला नोंथांनि मेमरिया फुरा माने बारा गो गोबावनि नङा आरो माने नोंसोरनि ओ गोसोआव दा जों बे बाथ्राखौ रायज्लायबा नोंथांनि गोसोआव जल्दि जल्दि फैगोन आरो माने औ जों बिदि नुदोंमोन बेबायदि नुदोंमोन बेबायदि आरो नाथाय आंनिया स्नि दाइन स्नि नङाब्ला दाइन दानफोर
होनोमबा नोंथांनिा एसे बावबाय आरो। नोंथाङा उन्दैयावनो थांदोंबा आरो बे स्नि दान जाबायबा बेसे बावाखै बावाखै
अ नं माने गानै आरो गानै माने बै माने उन्दै समाव थांनाया एसे गुबुनमोन जायगाया एसे गुबुन जाबाय बे समाव बारा जिब जिब जुनार दंमोन दा एसे खमै दं माने जिब जुनार
बेनिफ्राय नोंथाङा बुंलाय एसे मा मा
आगोल उन्दै समाव थांनाय समावथ' माबानिफ्रायनो लामानिफ्रायनो बान्दर नुलाङोमोन नोंथां। दा बान्दरखौनो नुनो थांला नुनाया
अ नंगौ नोंथां बे समाव आरो मानसिफोराबो बुरजामोन माने
नोंगौ नोंगौ नोंगो-
जा मानसिफोराबो बुरजामोन बे समाव दाथ' बारा बारा मानसि जाया दाथ'
माथ्र' अ नंगौ नोंथां माने दाथ' माथ्र' फट' लानाय भिडिअ लानाय बिदिल'सो नुयो माने ओमफ्राय मेगनजों बारा नायनोनो नागिरा मानसिफोरा माने
नंगौ नंगौ नंगौ।
माने ओरैनो आरो माने ओरनो आं फैदों बेयाव होननानै देखायनाय
होम नंगौ नंगौ नंगो नंगो थि खोथा बुंदों नोंथाङा
बेबायदिसो आरो ओमफ्राय नोंथाङा थांनानै मा मा नुखो? एसे बुंफुरनो हागोन।
ओ नुदो ओ बेब ओ जुनारसारलाथ' ओरैनो बांसिन बांसिनानो मैखौ नुनो नागिरदों आरो नोंथां मैखो कमन मैया मैया आरो थान्दा जुनार जाबाय बाहेरायाव मानि खाारलाथिंनो हायो आरो। माबा सिङावबो थायो जुनार माबा माने जेल बायदि जेल होनो ना मा होनो थाह इखो पिन्ज्रा
ओम माबा पिन्ज्रा
थायो बाइहेरायावबो थायो आरो बान्दर हो बान्दरखौथ' सिगां गोबां नुयोमोन दा खम आरो आरो दैयावबो थानाय दै दैायावबो नुदों
दैयाव थानाय जुनारफोरखौ
दैयाव थानायाथ' बेलेग धरननि मोनसे जुनाद दा आरो खुवा गेदेर गेदेर हांसो दे
बिदेकनि हांखो होनना हांसो होनना बुङो आरो। बिदि नुनो मोनदों आरो खरियालबो नुनो मोनदों दे नोंथां
नंगौ नोंथां बेनिफ्राय आं आं
दाउ दाउ दाउफोरबो मोनबो आरो दाउ आरो रेर रेर दाउ नुदो आरो मा होनोमोनथाय बेखौ जिगौबो नुदो आरो नोंथां जिबौ
औ
उम
बेनिफ्राय आंबो आंबो बिदिनो गिबियाव थांबाय थांनानै गेटनिफ्राय हाबलांबाय
अ अ
नायनायजों ए आगसिथिंनिफ्राय जागायजेनदों आरो गित बेरायनायखौ गिबियावनो थांनानै थ' जों एसे दाउ दाउनि एसे माबा बायदि माने गेदेर माने माबाजों बेंखनना दोननाय माने गोजौआव गोजौआव हेथेनाय दं माने जेजों नाथाय बिनि बिथिराव दाउ दं आरो एसे बाद बाथ्रा रायज्लायनाय दाउ मासे लोगो मोनबाय जों गिबियावनो थांनायाव मैना दाउ ना मा
मैना अ मैना दाउ
बे ओ एसामिस असमिया रावआव राय्लायदोंमोन आरो दाउआ। माने नंगौ नोंथां। माने मानसि रायलायनाय बायदि राय्लायदों फ्राय आं थांबाय थांनानै जों जों खाथियाव नायहैनायाव दाउआ खाथियाव फैदों फैनानै दाउआ नायदों माने माबाफोर जाग्रा लाबोदों नामा। मानोना बेरायग्रा मानसिफोरा बिदिनो जाग्रा मुवाफोर होफैयो जानो हागौ। बेखायनो हाथियाव फैनानै बुंबोदों हे माइना बेबायदि बेबायदि राय्लायफैदों आरो। माइना कि खबर बेबायदि बुंदों आरो।
अस्थ्रिस असथ्रिस
खौ नायनानै मोजांबो मोनबाय। एसे जों भिदिअबो खालामबाय ओरैनो रायलायनाय बायदि खालामथिबाय‌।
उम दियानो
ओमफ्राय बेखौ बारनानै थांबाय थांनानै जों बेराय हैबाय गुबुन जायगायाव‌ जिं जिं थांनानै नुबाय मै नुदों जों। ओमफ्राय गान्दाबो नुदोंमोन नाथाय गान्दाजों मासेल' नुबायमोन जाना
अ गान्दा मासेल नुदों।
अ मासेल' दं जानांगौ गान्दाया, बेनिफ्राय मोसाबो नुबाय। सिंहखौसो नुवासै जानो हागौ माने सिंहनि गाबनाय खोनाबाय नाथाय, सिङावखौ नुवासै आरो मेगनजों माने।
अ, उम उम उम‌ उम। अ
सियाल नुदों, आरो बे ओ फिसा फिसा मोसाखौबो नुदों। लिअ पार्ट होननाया।
अ
तेन्न्दुवार जायखौ बुंनाय जायो।
नोंथाङा अस्थ्रिस नुवासै नोंथां अस्थ्रिस?
आ मानै ना माथाम मानै नुदोंमोन जानांगौ।
अ ओम
उद दाव होननानै जायखौ बुङो।
उदाव अ उदाव
बहुद गेदेरमोन बुंनायालाय।
उम, ओमफ्राय नोंथाङा जिराब नुवासै जिराब अ उद दावा।
जिराफखौसो बावबाय माने नुदोंना नुवाखैमोन बा।
उम बा जिरपखो नुदो नुदों, जिराफ खोनुदो एकदमबारे
मोन जानो हागौ नाथाय एसे गोबाव जाबायना बेखायनो गोसोआव फैयाखै आरो।
उम उम उम उम जिराफा आरो बा टिभियाव जेरैबायदि नुयो बुहुद गोजौ गेदेर एदम बारे
अ आं आं नाथाय उन्दै उन्दै समाव थांनाय समाव जिराफखौ नुदोंमोन दै।
अ।
माने गोजौआव बिलाइ होना दोनदोंमोन।
अ उम उम उम बहुत गेदेर आरो एकदमबारे सक जानाय सक जानाय बायदि जादों आरो न थाङा जिराव बुंनानै बहुद सोमोनांदों सोमोनांदों बहुद
अ नुनानै
गेदेर गोजौ एकदमबारे खर'आनो खर'आनो बिराद गेदेर नोंथां बारदाव बारदावलायनाय एखदमबारे ओरैबायदि गेदेर खर'आ
औ नोंथां गोजौ गेदेर जौस्रां देरस्रां देदला
एकदमबारे बिल्डिंसो आरो नोंथां।
औ माने हेन
बिराद फुरा एदमबार एकदमबारे नुनानै आरो नुनानै एखदबार सोमोनांनाय जुनार जिराब खो आं एखदमबारे सोमोनांदा आरो बेलेग जुनारफोरनि माबा बेलग जुनारनि ओ थुलुनायाव बिराद सोमोनांदों आरो नोंथां जिराब दे उम बिदि जादो।
नोंथाङा ओ भालु नुङासै भालु?
मा बुंनो औ भालु भालुखौ औ नुदोंमोन नुदोंमोन।
अ आं खिन्थु नोंथां भालुखो एकदमबारे एकदमबारे बोरैबा नांदो आरो नोंथां। एकदमबारे भालुखौ एकदमबारे फिसा फिन्जाराव सोना दोनदों नोंथां दुखु नांदो आरो भालुनि थाखाय। उम बे खस्थ' होनायबाय खस्थ' होनाय बायदि जादो। भालु आरो इदि भालुनिया आरो आखाय दोङो उवालाव बारलांनो हानाय बिनि थाखायसो दोनबाय नामा।
अ नोंथां जानो जानो हागौ जानो हागौ। नाथाय आं आं नुनाया एसे बायजो बायदि जायगायाव सो नुदोंमोन आंनिया। माने ओ एसे ओ दन्दर बायदि जायगा दंमोन। एसे माने बेबायदि जायगायावनो दंमोन आरो। ओम बे बाहेराव माने
अ होमबालाय नोंथां ट्रेसफार खालाम नांगोन खालामदो होमबा नोंथां। आरो उम
अ बेबायदिनो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
अ उम नोंथां नोंथांजो रायलायनानै गोजोनबाय। उम दे जागोन आंबो‌ उनाव रायलायगोन दे दे दे दे।